हेल'
हेल'
अ
हेल' अ आं नोंनाव मोननैसो कुइसन्स आं नोंनाव मोननैसो कुइसन्स सोंजागोन ना? अ बर'नि मेन रियेल बर'नि ओ जिहेथु ओ आं एसे संनाय खावनायनि बागै सोंनोसै नोंनाव
दे सों अ दे
बर'नि ओ ओंख्रिया मामोनलाय मोनथाम । बर'नि मोनथा ओंख्रिया
बर'नि मोनथाम ओंख्रिया?
बर'निथाम मोनथाम ओंख्रिया जाबाय अनला नारजि सबायाइ । आरो अमा बेदर।
अ ओमफ्राय आं नोंनाव मोनसे मिथि सोंबावनि औ बर' आइजोफोरा गोदोनिफ्राय मा खालामनानै मोजां मोनोमोन?
मोजां खनसे बुंफिनलाय टुनखौ
बर'फोरा
अ ।
आइजोफोरा मा खालामनानै मोजां मोनोमोन?
बेनिफ्राय इसान दानानै मोजां मोनोमोन इसान दानानै
औ। ओमफ्राय नों आंखौ मोननैसो कुइसन्स खालामगौमोन नामा?
अ दे सोंनि दे ।
दे सोंनि आं । मोसौआ जोंनो मा होयो?
मोसौआ जोंनो उम मोसौ गाइआ जोंनो फिसा जोनोम होयो । फिसा होयो आरो बेनि उनाव मोसौ गाइआ जोंनो गाइखेर होयो आरो मोसौआ मो मोसौ हालुवाजों जों हालेवो आरो बिनि उनाव जों मोसौ हालुवाजों हालेव खांनायनि उनाव जोङो माइ आबाद गायो मैगं थाइगं गायनो हायो आरो बाय बेफोरबादिनो बायदि बायदि मोसौआ आरो मोसौआ खिनानै आरो बिदिनो मैगं-थाइगंफोराव जोङो हासार होनायफोराव गोबां खामानियाव होयो बिदिनो माइ गायनाय आरि बेफोरबायदि हासार बायदि बायदि आरोना
उम नंगौ दे आमफ्राय आं नोंखौ मोनसे कुइसन खालामबावनो हागोन ना? अ।
आं नोंनाव मोनसे कुइसन खालामनो हागोन ना एसे जिब जुनारनि बागै? अ मोसौनि आथिङा थोंबोसे
मोसौनि आथिङा थोंब्रै।
अ ओमफ्राय आरो बे ओ मोसौनि मेगनफोरा बिनि बाहागोफोरा बिनि मेग गन आरो बिनि लान्जाया मोनबेसे आरो मोसौआ गं थायैना थाया? थायोबा मोनबेसे थायो बेफोरखौ एसे फोरमायनो हागोन ना?
अ बेनि मेग मेगना फारनै लानजाय फारसे खोमा फारनै
उ।
खुगा मोनसे
बे मोसौ हालुवाया जोंनो मा होयो?
मोसौ हालुवाया जोंनो मोसौ हालुवाया जोंनो आबाद मावनायाव मदद होयो जाहाथे मोसौ हालुवा जों नों हालेवो।
आं नोंखौ मोनथिखौ
अ थागोन दे सों।
बोरमाया जोंनो मा मा खामानियाव होयो?
बोरमाया जोंनो बोरमाया जोंनो फिसा होयो गाइखेरबो होयो बेबो।
औ।
उम।
फोरखौ फाननानै गोबां रांबो आरजिनो हायो न । अ ओमफ्राय नों मोनसे
अ दे खामनि दे आं नोंखौ होनोमबा मोनसे खामनि। मोनसेखौसो जायनि न'आव मोसौ गैया बिनि न'आव मा गैया होनना मिथियो जों?
जायनि न'आव मोसौ गैया बिनि न'आव जोङो माइनावबो गैया होननानै जोङो मिथिनाय जायो।
अ नंगौ दे।
ओमफ्राय आं नोंखौ मोनसे कुइसन खालामनो हागोन नामा?
दे हागोन दे।
जिहेथु सुबुं मानसिफोरा बे बुहुमाव सरि सरि जोंनि बर' हारिखौ रैखा खालामनाय सासे जायखिजाया बिर जोहोलावमोननि मुं बुंनो हागोन ना?
औ। सासेनि ना?
अ जायखाया सासेनो बुंबाबो जागोन दे।
हाबाय।
रन्जिन दैमारि रन्जन दैमारि।
बिथाङा मानि थाखाय केस जाना जेल जानांदोंमोन बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा?
बिथाङा बमा होनायनि थाखाय बिथाङा गुवाहाटियाव बमा होनायनि थाखाय बिथाङा केस जानांदोंमोन।
औ। बिथांनि जोनोम मोननाय जिल्लानि मुंफोरखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा? बिथां रन्जन सार दैमारि बिथाङ जे
अ।
जोनोम मोननाय जिल्लानि मुङा?
जोनोम मोननाय जिल्लानि मुङा आरो ना?
उ।
अ जोंनि जि जिलानि मुंआ चिरांमोन।
अ। ओमफ्राय बर'नि बिफा होनना सोरखौ सिनायनाय जायोमोन।
बर'नि बिफा होननानै।
उम्म।
बर'नि होनाव उपेन्द्रनाथ उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ।
उम्म ओमफाय नों आंखौ मोननैसोनो कुइसन खामगौमोन नामा। अ दे खाम जासोआबाबो जोगोन दे।
गाखेरा मा गाबनि।
गायखेरा गुफुर गपनि।
अ।
आं नोंखौ मोनसे कुइसन सोंजागोन ना।
दे सों।
बैसागोखो जों माबे मासाव फालिनाय जायोमोनलाय।
बैसागुखौ जों बैसागो मासाव फालिनाय जायो। इंलिस एबा एप्रिल मासाव फालिनाय बर' एबा बैसाग मासाव।
ओमफाय बर'नि गुबै धोरोमा।
बा।
बर'नि गुबै धोरोमा माबे धोरोममोन।
बर'नि गुबै धोरोमा बाथौ धोरोममोन।
उम्म। फ्राय नों आंखौ कुइसन खामगौमोन नामा।
अ दे खाम जागोन दे खाम जागोन।
दे खामलाय।
दे खामनि आंनोंखो उम्म । दाउदैनिफाय जों मा मोनो।
दाउदै।
अ दाउदैनिफाय जों मा मोनो।
दाउदैनिफाय जोंङो फिसा मोनो।
अ। फ्राय आंखौ माबाफोर कुइसन सोंगोन नामा। माबाफोर कुइसन सोंगौमोन नामा आंखो।
आं सोंथ'ला दे नों सोंनो हा।
अ दे आं सोंनि ओमबा न। बर' देब आं सोंनि उम्म। उम अ हागोन दे सोंनि दे।
बर' हारिनि ओ। दाम दामग्रा देग्रा आगजुनि मुंखौनो बुंलाय।
अ बर'न दामग्रा देग्रानि मुंङा उम्म खाम जथा सेरजा सिफु। फुं।
इदिनो बायदि बायदि।
उम ओमफाय नोंङो औ मोनसेसे कुइसन सोंगौमोन नामा?
अ सोंजागोन दे।
दे सोंलाय।
अह फांसे गय गय फां मोसौ दोनग्रा न'खौ मा बुङो?
गलि
ओम दे ओमफ्राय मोनसे कइसन सोंजाबावगोन ना?
सोंजागोन दे।
खोथिया फोननो थाखाय सोमोननाय माबाखौ जों माइखौ जों मा बुङो?
खोथिया फोनो थाखाय खोथिया फोनो थाखाय सोमनाय दैखौ अ सोमनाय माइखौ जों मा बुङो?
उम सोमनाय खोथियाखौ
अ मा बुङो जों?
जों इखो उम उम आरो माइलि।
अ दे होमबा न' जोंनिया जोब्बायबो
अ दे।